हेल'
हेल' नोंथां औ खोनादों
औ नोंथाङा ओंखारना औ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो सानो सान्दों नोंहा फोरमायनो
औ नोंथां
मा जोंनि
औ
गायनाय जानाय लोंनाय आबाद बायदिसिनानि बागै
औ नोंथां थारैनो जोङो आबाद होननानै बुङोबा जोङो जाय आबादफोरखौ जोङो मावनानै जोङो जिउ खुंनायनि थाखाय मावनाय जायो बेखौनो बुजियो नङा होमबा जेरैहाय जोङो थांना थानायाव जानो थाखाय माइ आबाद बेबायदिनो थावनि थाखाय थाखाय बेसर आबाद आरो सिबिं आबाद आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानियाव बा गुबुन गुबुन जोंहा जाग्रा हिसाबै बा माखासे ओ खामानिफोराव बाहायग्रा बेफोरबायदि आबाद मावो नङा होमबा जेरै फाथो आबाद होननानै बुङोबा जोङो फाथो आबादखौ जोङो दिरुं दिरुं मोननो थाखाय जोङो बेखौ मावो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादखौ गुबुन गुबुन मुलाम्फानि थाखाय मावनाय जायो आरो आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो आबाद होननानै बुङोबा जोंथ' गाहायाव गाहायैनो जोङो माइखौ मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव जों जायखौ ओ ओंखाम महरै जायोना बियो माइरंनिफ्राय फैयो आरो बे माइरंआनो जाहैबाय जोंहा माइ आबादनिफ्राय फैयो नङा होमबा नों नोंथां माइखौ जोंङो गिबियाव दिरुनो थाखाय बेखौ मोजां
औ नोंथां
दों आरो ना जेनबा जोंङो माइखौ आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोलैफोर मोननो हायो जेरै जोसा माइ आसु माइ माइसालि माइ रनजित माइ आरो बेबायदिनो गोबां जोलैफोरखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव जोंङो। माइ जोलैखौ बुथुमनानै लानांगौ बा थियारि खालामनानै लानांगौ आरो माइ जोलैखौ जोंङो माइजलि होननानै बुङो बेखौ जोंङो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमनानै दोनो आरो माखासे साननि उनाव बेखौ बोखांनानै जेब्ला खिलि नागिरो अब्ला बेखौ मोनसे ओ एवनानै मोजाङै मोननाय ना बेबायदि हाब्रुहां बेबायदि जायगायाव जों फोनानै दोनो बिनि उनाव जेब्ला खोथिया देरो अब्ला जों बेखौ फुनानै मुथा खानानै लायो आरो नङा होमबा बेबायदिनो जोंङो ओ जेब्ला खोथिया रेडि जायो अब्ला बेखौ दुब्लियाव गायहैनाय जायो दुब्लियाव गायनायनि सिगां जोंहा दुब्लिया बोरै जायो होननानै बुङोबा जोंङो मोनसे फैलाव हायाव ओ जोंङो सारि सारि आलि होनानै लायो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माइ गायनायाव दैनि गोनांथि जायो। बे दैनि गोनांथि जानायाव नांगौ बायदि दैखौ लाखिनो थाखाय जोंङो आलि बाहायो आरो बिनि थाखायबो आलिखौ बाहायबावो जे जेन' दैया बांद्राय उसियोब्ला बा नांनायनि बारा जायोब्ला बेखौ गोरलैयैनो जावगार हरनो हायो बिनि थाखाय जोंङो आलिखौ बाहायो आरो बायदि नेम ए होननानै बुङो बे औ नोंथां औ बिनि उनाव जोंहा मा होननानै बुङो ओ सामार होनाय होनना बुङो नैथिखौ आरो थामथिखौ बर होनाय होननानै बुङो बुंनाय ना नोंथां बिनि उनाव जोंङो जेब्ला हाया मोनो अब्ला बेखौ जोंङो गायनाय जायो आरो आरो मानि जोंङो मोन आखाइजों मोनफा दै फारि थुनानै जोंङो मायखौ गायनाय जायो आरो बेबायदिनो माया गायनानै जेब्ला देरलां लांगोन देरै देरै देरनानै जोंहा मोनसे सम जाहैगोन ओ जोंहा माइ फिथाइ थायनायनि एसे सिगां जोंहा मा होनना बुङो मोनसे फोरबो फालिनाय जायो आरो बेखौ कारतिक का होननानै बुङो बेयाव मोननै गनसा लानानै थाइगिर बिखङाव जोंङो
नंगौ नोंथां औ नोंथां दा जों आबाद आबाद होनब्लाथ जोंङो दा मेसेङावबो गायनो हायो। दैज्लां बोथोरावबो जों गायनाय जेरै